हेलौ हेलौ
औ दे बुंनायसाय
खोनादोना?
औ दे बुंनायसाय
अ आं नोंथांजों माने आ माबा बाद माबासो थ्रेबेल-थ्रेबेलिंनि माने मा होनो एखौ दावबायनायनि बागै रायलायनो फन हदनाय जादोंमोन
अ
औ माने नोंथाङा मायावबाफोर दावबायफेरबाय नामा माने गुबुन जायगाफोराव आरो मा मा जायगायाव दाव-दावबायफेरखो?
ओरैनोथ आङो आंनि जोनोम गामिनि अनगायै गोबां इफोरदि जाय बेआव बेरायनाय जाबाय माने ओ गुबुन हादराव बेरायनाय जायाखैबाबो जोंनि बे आसाम साम रायजोनि अनगायै गुबुन रायजो जेरै अरुणा चल प्रदेश आरो नाग गालेण्ड बायदि रायजोआव बेराय। फेरनाय जाबाय दा दावबायनाय दा मोनसे एबा सासे सुबुंखो औ मोनसे मोजां लामा दिन्थिनो हायो होननानै आं सानो आरो दा औ औ माने आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा सासे सुबुङा गावनि गोसोखो बिराद मोजाङै खालामना लानो हायो।
औ औ ओं माने बुहुद बाथ्राबो मिथिनो मोनो। मानेख सोलोंनो हायो आरो बहुद।
औ।
उम।
दा जोङो गामियाव थाबाय थायोब्ला जोंहा गामिनि बारहावाया। गुबुन जायो आरो जोंहा गामिनि अन गाय गुबुन जायगा बेरायोब्ला बै जायगायाव। रायजो जानाय सुबुंफोरा माबायदि थास सारिजों औ। मोगा मोगि जानानै रायजो जादों। बेफोरखौो जोङो । हमदांनो हायो। बा नुनो मोनो। आरो बैफोरो माबायदि आदब खान्थिनि गेजेरजों माबायदि थासारिजों राय जो जाबोनानै। माबायदि गोजौ लेभेलाव। सहैखो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो हमदांनो हायो मिथिनो मोनो आरो बेफोरनिफ्राय औ आरो बिसोरनि बे सोंना लानानै जोङो। माबेदि जोंनि रायजो बा गामियाव फैनानै जोंनि गामि खौबो। बै मोनसे गामिफोरनि बायदि गोजौ थाखोसिम दैदेनलांनो हायो बेफोरखौ जोङो इसोरनियाव संना लानानै फैनो हायो।
ओं ओं हायो।
उम
ओमफ्राय माने बिसोरनि ओं बिसोरनि माने जेनेबा जानाय लोंनायानो जा गाननाय जोमनाय बा इसोरनि थासारि इसोरनि ओ साननाय हनायफोरनि बागैबो मिथिनो मोनोबा सोलोंनो हायो आरो जों बुहुत बिसोर माबायदि सानो माबायदि मावो बिफोरनि बागै बहुद सोलोंनो हायो आरो
औ दा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हारिमु आसार खान्थियाथ' जोंहा
औ
जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन थायो नालाय दा बैसोरनि गाननाय जोमनाय हारिमु सोदोमस्रिया गुबुन जायोब्लाबो जोंनि हारिमु सोदोमस्रिया गुबुन जायोब्लाबो जोंहा जौगानायनि लामा फारसे थांनायनि फोरा जोंहा बे दावबायनायनि गेजेरजों बैसोनि माखासे जौगानायनि गुबै जाहोनफोरखौ जोङो मिथिनो मोनखायोआनो । बियो एखे दा दावबायनाया मोनसे गोनांथार होनना जिउआव होनना सानो आरो आङो । मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन गुबुन जायगा बेरायनायनि गेजेरजों दिनै सिम गोबां जायगाफोरा जौगानाय लामायाव सफैनो हाबाय
औ औ
दावगा बिदि दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो गुबुननि मोजां खौ नुनानै गावनि गाज्रिखौ औ गावनि गाज्रि खौ दोननानै गुबुननि मोजांखौ लानानैसो जोङो दावगानो हायो ।
औ
गोजौ लामाखौ फारसे आरो गावखौनो सासे मुलुगाव मोजां सुबुं महरैबो सिनायथि होनो हानायबो जाहैयो ।
औ औ औ जायो ओम
ओम दा नोंथाङा माबाफोर बेफोरबायादि जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा आरो दावबाय दोंबा बेफोर जायगाफोराव माबायदि सोलि यो बै सुबुंनि फोरा बे बेफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होदो ।
औ औ आंथ' इदिनो माने बांद्राय दावबायनाय जायाखै थेवब्लाबो माने थांदो आरो मोननैसो जायगायाव ओमफ्राय कान्ट्रि होननानै बुंङोबाथ' जोंनि खाथिनिनो जेनेबा भुटान रायजोआव थांफेरबाय आरो । बेनिफ्राय इसोरनि औ बिसोरनि जायगायाव थांनानै माने ओरैबायदि मोजां मोनो माने ओरैबायदि क्लिन बिसोरनि जायगाया मानि मा होनगोनखौ दा दाखोर जाबोर जेबो गैया ओरैबायदि डिसिप्लिन माने बिसोरनि मानसिफोरा माने बुहुत सोलोंनो हायो आरो बिसोरनिफ्राय जोंनि जेनेबा इण्डियानि मानसि फोरा माबायदि लेथ्रा खालामनानै दोनो जोंनि जायगाफोरखौ जेनेबा दाखोर दाला जोंनि मानसिफोराथ एसेबो मान बुहुत खम आरोना जोंनि मानसिफोरा सिभिक सेनस जे होनो गैया आरो माने ओमफ्राय बिसोरनि भुटान रायजोआव थाङोबाथाय आं माने ओरैबायदि मोनगोन गावखौनो माने बेलेग जायगायाव फैद आरो माने एकदम जेबबो माने नों मोनसेबो दाखोर नुनो मोननाय नङा लामायाव। मानसिफोरखौ नोङो इदि नुनो मोननाय नङा जे जानला मोनला जथिंना थादोंबा गोरिब गुनद्राफोरा ओ माबा बिला बायो जे पैसा दा माबा बिबथिंला बायो जे बिदि सासेबो नुनो मोननाय आरो माने आरो लामाफोराव माने मा होनो इखौ गारिफोरा बिदि हर्न दामलाबायनाय मा होनो इखौ बिराद ट्राफिक इदि नुनो मोना आरो माने सफ फारसेनिफ्राय माने। दिसिफ्लेन आरो इसोरनि जायगाफोरा कान्ट्रिया माने इयाव थांनानै माने ओरैबायदि मोजां मोनदों माने जोंनि सानदों आरोना जोंनि इण्डिय आवबो जुदि बेबायदि स्ट्रिक रुल्स थानाय मोनबा जोंनि इण्डियआवबो इसोरनि बायदि माने डेभलप जानो हागौमोन होननानै आं सानो आरो जोंनियावथ बुहुत माने ना ट्राफिकनिखौ नाय बा दाखोर दालाखौ नाय बहुद माने मावनो गोनां दङ आरो जोंनि इण्डियाआव ओंखायनो माने जों भुटाननिफ्राय जेनेबा बुहुत सोलोंनो हायो आरो बिसोरनि कालसार जा बिसोरनि साननाय हनाय बा बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बुहुत माने सोलोंथावना आरो बिराद मोजां ओमफ्राय आरो सिशलंआवबो थांफेरबाय सिलंआवबो बिराद मोजां जायगा माने माबायाव जेनिद थांनाय बायदि मोनो आरो सिलंआव थांबाथाय ओरैबायदि साफा ओरैबायदि क्लिन आरो गुसुबो नालाय एसे गरम बोथोरफ्राव थांबा मोजां नाङो आरो एकदम गावनि जायगायाथ बिराद गरम ओमफ्राय ओजों थान्दा मोनहैयो नालाय ओमफ्राय जायगाफोरा माने ओरैबायदि सिनारि फोर नायनो मोजां माने माइन्दन्दखौनो फ्रेस मोनो आरो नोंथ' जेनेबा नआव थाबाय थाबाथाय बिराद फिसा फेनला बिदिनो मानसिनाव थाखायोना बयनावबो टेनसन थायो प्रेसार थायो बेफोरखौ माने फुरा माने फ्रेस मोनो आरो रिफ्रेस जानाय मोनो आरो जेनेबा बिदि बेरायबाथाय ओंखायनो माने बेरायनायजों लोगोसे माने मानसिनि माबायाबो प्रेसारफोराबो एसे माने दसेनि थाखायबाबो आरो माने फ्रि जाथयो आरो एसे गावखौनो माने मा होनगोन बेखौ मोजां फिल खालामो आरो गाव माने प्रेसार प्रेसार मोना आरो माने बिदि फिल खालामो जुदि मोजां जायगायाव बेरायनो मोनबाथाय फ्रेस जायगायाव बिसोरनिफ्रायबो बहुत सोलोंनो हायो बिसोरनि मानसिबो ओरैबायदि क्लिन ओरैबायदि डिसिप्लिन आरो जों मोनसे बुस्थुनो नुनो मोनगोन माने हौवाफोरखौल नुनो मोना नोङो जेनेबा जोंनियावथ बिराद बांसिन मानसिफोरानो बा दखानानो जा बांसिन खामानियावनो हौवाफोरखौलसो बांद्राय माने प्रायरिटि होयोना हौवाफोरालसो
औ औ
लायोबा सब खामानि खामानियावनो माने आगोलाव दङ आरो जेनेबा खिन्थु हिन्जावफोरखौ एसे फावसायनानै थानाय नुयो खिन्थु बिसोरनियाव थांबाथाय नुयो जे हिनजावफोरानो माने दखान सब दखानफोराव माने हिनजावफोरखौल नुनो मोनगोन आरो आइजोफोरखौ माने स्पेसिलि ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोराबो थायो जेनेबा गथफोरखौबो नुनो मोनो खिन्थु आइजोफोरा बांसिन थायो आरो बेखौ माने मोजां इनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो ना जों जोंनि हिनजावफोरा दा जेनेबा खायसे मानसिफोराथ ओरै हिनजावफोरखौ हेगारनो नागिरा जेनेबा दखान सखान बा बाहेराव थानो दखान होनो जि बाहेरायाव ओंखार होनो नागिराना फ्राय सोलोंनो हायो आरो इदि होबाथाय जेनेबा इदि इसोरनि बायदि जोंबो दावगानो हायो ओमफ्राय बिदिनो दङ आरो मिजरामफोरावबो बा मनिपुरफोरावबो बिदिनो नुनो मोनो आइजोफोरनि बिराद मोजां मार्केटिं खालामनायखौ सोलोंनो हायो आरो माने बिसोरनावथ हौवा हौवाफोरखौनो माने नुनो मोना आरोना मार्केटफोराव बांसिन हिनजावफोरानो सालायजोबो आरो, बिराद मोजां मोनसे माबा आरो सोलोंनो गोनां आइजोफोरा जेनेबा आरो बिसोरनाव मोनसे मिजरामाव मोनसे सिसटिम दङो जे जेनेबा नोङो मोनसे दखान थायोना बेयाव नोंखौ माने मानसि थानाय नङा बेयाव खिन्थु नोङो बस्थु दोनगोन आरो नों माखौ लांनो गोसो बेखौ माने बायनानै लानो हागोन आरो खिन्थु नों फैसाखौ फैसाखौ होनानै थांनांगोन आरो बिसोराव ओरैबायदि थ्रास होननाय मोनसे बस्थु दङ बिसोरनाव माने गावसोर फोथायलायो आरोना बिदि जोंनियावथ बिदि सोलिनाय नङा सोरबा जुदि फ्रियावनो माने बस्थु बिदि दखान खुलिना दोनोबा मानसि गैयालासे थायोब्ला ना खावनानै लाना थांजोबगोन खिन्थु बिनो बिदि नङा माने दखान मोनसे खुलिना दोनो फैसाखौ माने सबबो होोलांखायो आरो रावबो होआलासिनो थाया नों जुदि माबा मोनसे बुस्थु लादोंबा बे फैसाखौ जिखिनि पेमेन्ट खालामनांगोन बेखिनिखौ होनानै थाङो मालाबाबो नोंखौ माने बिदि माबा खालामा आर ना खावनानै लाङा जेनेबा ओंखायनो इसोरनियाव माने ट्रास्ट होननाय मोनसे बुस्थुआ माने बिराद मोजाङै सोलियो आरो बिनिफ्रायबो बिराद मोजां माने सोलोंनो हायो आरो जोङो माने सोलोंनो गोनां दोङ आरो जों जोंनि मानसिफोरा माने आसामनि मानसिफोरा बांसिन स्पेसेलि माने
दा नोंथाङा जेरैबायदि होनदों आं बो बेबायदिनो ससियेल मेडिया नि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों दा फ्रायानो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबादि बांद्राय फोथाय लायनायाथ खमिलांनो हम दा बेफोर बै गुबुन जायगायावदि फोथायलायनाया दासिमबो बेफोरबायाददि सोलिनाय दं दा दा बेफोरखौ जोङो बेफोर दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंलायनो हायो आरोना जेरै साखोन सिखोन लाखि नै बेलायाव
औ-औ बेनोथ मोनसे जोंनि सोलोंनो गोनां बिराद माबा औ
माबोरै हेल्प खालामो हेफाजाब खालामो बेफोरखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव बिदि दाव फोरमायनायनि गेजेरजों बैसोनि जौगा लामाखौ नुयोब्ला जोंबो सोलोंनानै नानै लानो हायो आरोना
औ हायो आं उम दे होमब न नोंथां टाइमाबबो जाथबाय दिनै इयावनो दोनथनोसै।
अ दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो फोरमायना होनो थाखाय।